हेलौ औ नोंथां खोना
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'यो नामा नोंथां अ नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला ओ आं नोंथांजों
नोंगौ नोंथां फरायनो हागोन आं दा रैनो दं नालाय
औ स' होमबा नोंथांङा एसे दावबायनायनि बागै मा एसे सुंद'यै फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथांङा? औ।
नंगौ दावबायनाय होनोबा जोङो दावबायनायखौ गोबां रोखोम नि मोननो हायो जेरै ओ जोङो दावबायनाया लोगो। जोंबो दावबायनाय जानो हागौ नङाब्ला न'खरनि मेम्बारजोंबो दावबायनाय जानो हागौ दा दावबायनाया गोबां रोखोमनि आरो खायफाया माखासे ओ बेरायनो थाखाय दावबायो। आरो खायफाया माखासे गावनि पार्सनेल खामानिखौ लानानै दावबायो। आरो खायसेया मेडिकेलनि जेनेबा मेडिकेलनि थाखायबो दावबायनो गोनां जायो। गावनि जायगायाव नांगौबायायदि सिकित्सा मोनाब्ला गुबुन जायगायाव थांनानैबो जों मेडिकेल देहाखौ फोसाबनो थाखाय दावबायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायै आरो जों मोनो। हाबावो ओ जोङो माखासे बायखोन्दा नेरसोन बैफोरबायदि जायगायावबो जों दावबायनायखौ नुयो। आरो मा? जों बेनि अनगायै मोननो हाबावो जों माखासे मोनसे ओ नेचारेल फ्रेस बेफोरबायदि जायगायावबो गावखौ गोजोन होनो थाखाय दावबायो दा बेफोरबायदिनो दावबायनाया गुबुन गुबुन जानो हागौ आरो दा बेनि गेजेरावनो जों दावबायनानै गोबां गियान आरजिनो हायो जेराव नोङो गावनि जायगानि थासारिखौ दोन्थ'नानै जुदि गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बै जायगाजों थांनानै माने बै जायगानि राय ज्लायनाय बै जायगानि जानाय बै जायगानि माखासे खामानि दामानि बेफोरो गुबुन गुबुन जायो नालाय। मानो होनोबा जोंनि भारत हादर सिङाव गोबां डाइभारसिटि माने आलदा आलदा। मोनसे जायगानिखौ बारनानै मोनसे जायगायाव थांब्लानो मानि बे जायगानि जानाय थानाय मावनाय। माने एसेबाबो बेलेग गुबुन जायो आरो दा बेखायनो जोङो बेफोराव गोबां गियान आरजिनो हायो जोंनि ओ भारतहादरनिसि। सिङाव दावबायोब्ला मानो होनोबा। बेहायनो ओ मोनसे हारिनि हमना ला ओ जोंनि बर' बर' गामिखौ बारनानै थांनाय लोगो लोगो।
नोंगौ नोंगौ।
हमनानै ला एसामिसफोर थानाय जायगा बा माखासे जों ओरोय आफार आसामजों थानाय हारि दा बैसोर बदियाव जोङो मोसानाय रंजानाय माखासे फुजा फोरबो गासैबो गुबुन गुबुन नङा होनबानो जों दा बेफोरबायदियाव जों जोङो थांनानै नायोब्ला थायोब्ला गोबां माने एखे खामानिब्लाबो माने आलदा आलदा नियमजों खालामनायखौ जों मोननो हायो आरो मोसानाय रं दा बेफोरावनो जोङो जि मोनसे मोजां सोलोंनाय गियाना फैयो जेराव नोङो खुद गावनि जायगायावल' थानानै नुबाय थादोंमोन नाथाय बे एखे खामानिखौनो बै ओनोल ओन सोलावबो गुबुन आलादायै साबसिनै मावदोंबो जानो हागौ नङा होमबा जों बेखौ नुनानै जों सोलोंनो हायो आरो दा बेखिनिखौ आं बुंबाय नोंथां आरो नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै माबायदि जायगायाव दावबायोयोबा जों साब हाबसिनै हामसिनै माखासे गोसोखांथि बा मोजां गियान मोननो हागोन बेफोरनि जायगा आरो मिथिनायफोरखौ फोरमायनो हागोन?
औ बेबायदिनो बेरायनाय होननानै बुङोब्ला एबा दावबायदों होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव एबा जों सुबुं माहारिया दावबायनो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जों बयबो सुबुं माहारिया दावबायोब्लासो जोंनि देहायाबो मोजां जागोन एबा जोंनि गोसो गोरबो गासिबो गोजोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों न'आव थानानैल' गासिबो खामानिखौ नुवा एबा मावजोबनोबो हाया जेराव जों न'निफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव ओंखारलागोन जेरैहाय जा गुवाहाटिीयाव थानाय जु दे। गंथा गथ'से आरोि गान्दा दं बेयावहाय ज दे बैफोरबायदि जायगाफ्रावहाय ज जोङो दावबायहयोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जे बेयावहाय जाहा जिब जुनारफोर दङ। जायखौ जों खोमाजोंल' खोनाबाय थादोंमोन आरो जायखौ जोङो जों बैफोरखौ गाव मेगन सिगाव गावनि रनसाय जायफोर सुबुंफ थ' आथिखालाव जादि आ बेजों लोगोसे होननानै बुङोब्ला बेरनाया जेरैहाय दा बेजों बै जायगायावहाय जों बानायगासिनो दं बै जायगायाव स' बा माबायदि खामानि माव बेनिखायनो जों बैफोर दावबायनानै जोङो जोंनि ओनोलाव होनो हायो जे दावबायनो थाङोब्ला आरो बेजों फोराव
आलादायै बेसा ट्रेडिसन दं बिसोरहा आलादायै
औ।
दावबायहैयाब्ला बे अरुणाचलाव दावबायहैयाब्ला जे जोङो बेफोरखौ मिन्थिनो मोननाय नङा दे-दे बेयाव बिदि गानो स' बिनि मानसिफ्रा बिदि जायो। बिदि लोङो स' बिसिनि ट्रेडिसना बिदि स' बैफोरखौ बेरायोब्ला सो जोङो माखासे बेफोरनि। खोनाफेरै एबा सोलोंफेरै एबा नुफेरै बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ थारैनो।
सोलोंथाइनि बिथिङावबो बिब्दिनो जे बिसोरो जानो हागौ आलादा आलादा गुबुन-गुबुन रोखोमनि आयदा आदब खायदा बाहाय बिसिनि हादोआ जौगाखांदों स' बैफोरा आदबाव खायदाखौ जौगाखा खौ जों बि दाव-दावबायहैयालासिनो जों थोंजोङै एबा जेबो आदब खायदा गैयालासेै जेबो मिथियालासे।
जानानै मोनसे गिदिर कम्पानि गायसननोबो जों हाया स' जों मेगनजों नु नांगोन जे माबायदि माबायदि खामानि मावोब्ला जों दावगाखांगोन। स' बैफोरखौ जोङो जों गावनि गोसोआव सानदोंब्ला बे बैयाव हादोराव जानाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गिदिर कम्पानि दैेखांगोन एबा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जायगा बानायगोन स' बेफोर जायगाफ्राव बेरायहैब्लासो बेफोरबायदि
माखासे नलेजखौ ला-लानानै फैनो हागोन।
औ-औ नोंथां हागोन स' आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनि नोंथां?
औ थारैनो।
नोंथाङा दासान्दि बे जोंनि बबे-बबे जायगाफ्रावहाय जा बेरायहैदावखो एबा दावबायहैबायखो बा दावबायनानै माबायदि मोनदों नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां आं मोनसे ओ बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आङो दा बायनायनि गेजेरजों जोङो माबायाव जोंहा कच बिहाराव मोनसे राजबारि होननाय मोनसे जायगा दङ। दा कच बिहाराव थाङो ब्ला बे बिराद गिदिर मोनसे गोदोनि राजमाहाल बे कस हारिनि मोनसे राजमहल दङ। दा बेहाय थांनानै बिराद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला सिगांनि। जायफोर राजा फोलेरनि मानसिफोर। बिथांमोना बै समावनो माबाय दि माने बिसिनि थानाय जानाय आरो रुल खालामनाय बेफोरनि माखासे मिउजियाम दङ बे राजबारि होननाय मोनसे न'आव आरोना बे महलाव। दा बेहाय जोबोद नायनो समायना माने जेरैथिंबो माने खुद मोनसे। गोसो बोनो हाथाव मोनसे मिउजियाम मोननो हायो। बे जायगायाव। बे जायगायाव थाङोब्ला माने मोजां मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
दा बेयाव थांबाय आरो बेनि अनगायै आङो माखासे ओ जोंनिनो गुवाहाटिनि सिङाव ओरै
औ।
साइन्स मिउजियाम बेफोराव हाबनाय जाबाय आ
औ औ।
बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जुआवबो थांदों आ आरो माखासे धोरोमारि फसंथान जेरै कामाख्यानि मन्दिर आरो उमानन्द बेफोरबायदि जायगाफ्रावबो आं बेरायखांबाय आरो। दा बेफोरो जेनेबा धोरोमनि स्थान बिसोराव धोरोमनि फिलिं खौ मोननो हायो आरो जायफोराव बैयो साइन्स मिउजियाम बेफोराव थाङोब्ला मोन से जोंदि माने मोनसे माने गोदान सोलों सोलोंनो मोननो मोननाय मोनो आरो। जोंनो साइन्स मिउजियामफोराव हाबोबा मिथियिफोरखौ मिथिनो मोनो।
ओ आं होमबा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय नङा होमबा? स' नोंथांजों एसे दावबायनायनि बागै सावरायनो मोननानै गोसो गोजोननाय थाबाय। थ' आसा खालामदों नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
थारैनो नोंथांसिमबो आंनिफ्रायबो। गोजोननाय जासिहरबोन दे बिदिब्ला।